हेलौ।
औ। खोनाहादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां। नोंथाङाबो खोनादों ना मोजाङैनो?
औ खोनादों नोंथां मोजाङै खोनादों।
औ औ, ओ नोंथाङा मा खालामबायदं दायो?
दा आङो नै नोंथां ओरैनो दंथयो।
औ नोंथां बोथोरा माबा बायदि जादों नोंथां? औ खोनादों नोंथां। बोथोरा ओरैनो माबायदि जादों नोंथां?
बोथोरा जोंनियाव बिराद गरम नोंथां।
औ औ था
गरमनि थाखायनो नै बिराद माबा दसेनो बोथोरा जोमै साग्लोबलाय दसेनो अखा हाब्रबलाय बेबायदि दफा दफानो महरानो सोलायगासिनो नोंथां।
औ नोंगौ थारैनो नोंथां।
नोंथांमोननिथिंबो बेबाय दि नामा?
औ नोंथां नोंगौ। जोंनिजोंबो बेबायदिनो जादों। ओ दायो जोंनिखै अखा एसे हादों नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
औ दायो जोंनिख्रुय इसे ओ अखा हादों नोंथां।
औ। अ नोंगौ।
ओ थारैनो नोंथांजों फंसे गोनां बाथ्रा सावरायनो थाखायसो ओ कल लामनाय जादोंमोन नोंथां।
थां। सावरायनो हागोन आं दा बे समाव जेबो खालामाखै। नोंथांजों आं सम होनो थाखाय थियारि।
थारैनो नोंथां। अब्ला आं गुबै आयदायाव थांनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ। ओ दिनै सावरायनो लानाय आयदायानो बेनो जादों ओ जोंहा जोंनि जि खाथि खाला बा जोंनि बारियावनो मोननाय जोंहा गोबां बेबायदिनो ओ बेदर नङा होमबा? नोंथां बेदर रोखोमनि जोंहा गोबां मैगं थाइगं मोननाय जायो।
बेदर
औ औ बेदर रोखोमनि, ओ जेरै जोंहा बेदर थांनाय। बेनि सोमोन दै ओ आं नोंथांनाव नोंसोरनि जा ओन सोल बेयाव माबायदि बेफोरबायदि मैगंखौ बाहायो नोंथांनिफ्राय एसे मिथि नो थाखाय आं लुबैदों।
नंगौ नोंथां। नोंथाङा जोबोद मोजां ओ गोसोखांथि आरो गोनां आयदाखौ सोंथि खालामहरदों। दा आङो जोंनि ओनसोलाव जा जा मैगंफोरखौ बा बेदर थांग्रा ओंख्रि जानो हाजानाय ओ ओंख्रिफोर बेखौ आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो फोरमायनो आवगायदों।
औ नंगौ नों नों थारैनो औ खोनादों नोंथां आं।
नंगौ जोबोद मोजां बिदिब्ला। ओ जोङो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो ओ बे खोथाखौ आं रायखांबाय थायो माने बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो गामि आरो हाग्रा ओनसोलाव संसार जाबोनाय हारि बिनि खायनो बबे मैगङा जाजायो? बबे मैगङा जाजाया बेबायदि सिनायनायाव जोबोद आखा फाखा जोंनि मानसि फोर आरो बबे मैगंखौ जायोबा जोंनि देहानि थाखाय ओ मोजां निउट्रिन होनो हागोन मोजां गाहाम भिटामिन्सफोरखौ मोननो हागोन। बेबायदि मैगंखौ सायख'नानै बर'फोरा जायो जेरै जोङो गिबि बुंनो हायो ओ बे मोनसे आंगो आथिखालाव गोदोबो आरो आथिखालावबो दासिमबो गोजाम नखरनि मानसि फोर बे मैगंखौ जों ओंखाम गोरलैयाव जाहोनो नाजायो।
औ नोंगौ थारैनो नोंथां।
औ बेनो जाहैबाय जोंहा थाथफालु थागान्दा। आरो बे एख खे रोखोमनिनो नाथाय ओ म हरा आलदा आलदा आरो थावनायाबो एस आलदा आलदा जेरै था गान्दा होनोबा जों गिदिर गिदिर जायो बेयो हा सिङाव थाङो आरो था थफ बा आलु होनोबा जोङो एसे दुलुर दुलुरैनो मोननो हायो बेखौ आर बेनि ओमफ्राय आं बावैसो माने थांनाय बोसोरावसो गिबि खेब नुदों नोंथां बे बेबो थायानो था गाहेननो बे खौ जोङो नुनायाव जोंनि बे मैदेरनि हाथाइ बायदि नुयो नोंथां गोलाव गोलावनो दा बेखायनो बर'फ्रा दोनदों खोमा आरो मुं खौ‌ गाहेन होननानै
थारैनो जानो हागौ बियो ओ
नंगौ दा जों बेखौ मोननो हायो दा बिनिफ्राय जोङो बेदर थानाय बेदर थांनाय मैगंखौ बुङोबा ओरै मोननो हाबावबाय ओम ओह ओ जों मा मोननो हाबावो बेखौ मोननो हायो आरो र'
नोंथाङा जिखिनि फोरमायबाय थारैनो ओ बेखिनिखौ आं आरो नोंथांनाव मोनसे सोंथि खालामबावनो सानदों नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
खोना हायाखै नोंथां अननानै बुंफिनबा मोजां जागौ। औ खोनाबाय। खोनाबाय
आं बै ओ नोंथाङा दहाय मोनसे होनदोंमोन था टपा ना मा होनदों
औ थ'फा आलु
अ थप थफा आलुआ माबायदि रोखोमनि बिनि महरा माबायदि
औ
ओ बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायगोन नामा नोंथाङा
अ नंगौ नोंथा आं बेखौ फोरमायनो बावलांबाय माने ओ माने बेबायदि मैगंआ माबाफोर दंबावो नामा साननानैनो आं बावलांबाय दा थफा आलुआ जोङो बेयो बिफाङा बेन्दों महरनि नोंथां
औ थारैनो
याव बा जोङो गय बिफाङाव मानला होनानै जोङो बेनि बेदरखौ ओ जोथोन लायो दा बेखौ जोङो सिफिस सेलि ओंखाम गोरलैयाव आथिखालावबो बाहायो ओंखाम गोरलैयाव ना गोथांजों आरो खांख्राइ आरि लगायनाय ना बा ना गुफुर बेफोरबायदिजों जोङो संनानै रायजोफोरनो जाहोयो
नगौ थारैनो नोंथां ओ आरो था गान्दा होनना बुदों ना नोंथां
औ नोंथां
औ बै
था गान्दायाबो बे औ
बुंलाय नोंथाङा
औ था गान्दायाबो एखे रोखोमनियानो नोंथां बेबो मानलायो बिफाङावनो बिलाइआ जोङो बेनिया मोनथाम सरि मोनथाम नङा बे फाथै बिलाइ बाय फाथै बिलाइ बायदि जायो नोंथां बेनि बिलाइआ
ओ नोंथांनिफ्राय दा औ जिखिनि माने जोंहा बे फोर थांनाय मैगं नंङा होनब्ला बे मैगं थाइगं बेनि बागै मिथिना मोनबाय आरोबाव आं मोनसे ओ बेखौनो नोंथांमोननि खोजायबो जायो जानांगौ ना? बे जाहैबाय जोंना ओ बयबो माने गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय बे जाबाय अलदर
नोंगौ नंगौ अ नोंथां थारैनो माने बुंनो थाङोब्ला बे बिफाङा जोंनि खाथि खालायाव मोनबाङा जोङो बेखौ बाजार हाथायावसो मोनोबा जानाय जायो
नंगौ नोंथां ओ खोनानो मोनो बा मोनथिनाय जायो बे अलदर खौ बोसोराव खेबसेबाबो जानांगौ होननानै गोदो गोदायनिफ्रायनो बेखौ जाबोबाय थादों
नोंगौ दा बिनि ओ जानायनि गुबै खारनखौ नोंथाङा मिथिनो फोरमायनो हागोन नामा?
बे अलदर जानायनि ओ खारनखौथ आंबो एसेबां मानि मोनथिजोबा नोंथां अब्लाबो बेखौ ओ बरफोरा माने बोसोराव बा बेखौ बोसोराव जायोब्ला माबा मोनसे ओ माबानि थाखाय देहानि थाखाय मोजां होननानैबो जों मिथिनाय जायो नाथाय मानि थाखाय बे देहानि थाखाय माया मोजां मानि थाखाय मोजांसिन जायो आं बेखौ माने बांद्राय मिथिजोबा नोंथां
नंगौ
औ आरो बेफोरनि अनगायैबो आरोबाव बेदर थांनाय ओ ओंख्रिफोरजों नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव नुबावनो मोनो नामा?
जोङोथ माने ओ नेचारेलि जायफोर बेरनाय दा जोङो बिसोरखौ बुंनो हाबाय बेनिफ्राय जों माखासे गायनानै मोननाय जेनेबा जों बेखौ आबाद खालामो जा जेरै जों थारुन फोर थारुनफोरखौ लानो हायो थारुनाबो आथिखालाव बयजोंबो मिथिजानाय अनसायजानाय ओंख्रै जों बेखौ गोबां मानसियानो जायो। जेरै थारुना जों गोबां माने मथा मथि मोनबा सयथासोनि जों थारुन मोननो हायो। जेरै सुजि बास सुजि मोनो। थारुन गुबै मोनो आरो बान्दर मुवा आरो ओ थारुन गुबै आबर थारुन बेबायदि मुङै जों मोननो हायो।
आरो मोनसेबाव जोङो औ नोंगौ नोंथां
औ नोंथां बुं
गुबुन मोनसे जोङो मा होनो ओ थारुन जों बेखौ मोननो थाङो नोङा होमबा नोंथांमोननि थिंजाबो बियो दङ जानांगौ ओ बे जाहैबाय जोंनिया बेनि माने बेदर बा बिनि ओ बेखौ जों जानाय जाया आरो खायसे जायगायाव जानाय जायो नामा? आं बेखौ मोजाङै मिथिाय नोंथां बे जाहैबाय जोंनिया मा होनो थास' दुदालि
दुदालि
औ खोनादों ना नोंथाङा? जाय माने जायनि बिलाइआ माने गोबां माने गुवार गुवार जायो नङा होमबा नोंथां औ बिनि जिखिनि गांखं ना बे गांखंखौ जोङो एवनानै जानाय जायो आरो संनानै नाथाय बिनि जि बेदर
थिखालाव गोबां माने जायफोर गुबुन हारिनि मिथिनो गोरों दानि बेहायदि गोबां आइरन थायो। दा बेखौ बुजिनानै सोरबा दाउ बेदरजों जायो सोरबा अमा बेदरजों संनानै जायो जोंनि बर'फ्रा गुबुन जाथिफ्राबो सोरबा नाजों जायो दा बेफोर जोंनि थाखाय जोबोद माने भिटामिन्स थानाय मैगं आरो ओ जेराव जिर' केमिकेल्स होनब्लाबो जों बुंनो हायो।
थारैनो नंगौ नोंथां ओ बेफोरबायदि ओ बा ओंख्रिफोरखौ जानानै थारैनो जों देहायावबो माने खोब ओ जोबोद जोंहा मा ओ गो गोजोननायबो मोनो खायसे समाव, औ नोंगौ फ्रेस जायो माने सक्तिफोरखौ मोनो जोङो। ओ नोंथांमोननि ओनस लाव आरो बेनि अनगायैबोथ' गुबुन बेदर थांनाय ओ ओंख्रिफोर गैला नोङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां था मोनसे मोननै थानो हागौ नाथाय आं दा बे समाव हरखाब गोसोखांनो हाथ'वाखै।
औ थारैनो नंगौ नोंथां। औ जोंहा दिनैनि जिखिनि सावरायनाय नङा होमबा? बे सावरायनायाबो जोंहा ओ समा फैबाय नङा होमबा नो
नोंगौ नोंगौ नोंथां। दा आं बेखौनो बुंनो लुगैयो नोंथां नै जोबनायाव बे फंनैसोखौ आं बुंबाव नो लुगैदों जाहाथे बैफोरबायदि मैगङा जोंनि बर' समाजनिफ्राय गोमानानै थाङा। जोङो बेखौ जों जोथोन लानानै बयबो जायगा नायना। अ बबे जायगायाव जायो बेबायदि जायगायाव गायनानै दोनो। जा आरो जोङो इयुनाव जोंनि फिउचाराव जोंनि गथ गथायफ्राबो बेफोरबायदि मैगंखौ जानानै गोग्गो देहा आरो गोग्गो सावस्रि लानानै संसाराव थांनानै थानो हायो। दे आं बेखौ आसा खालामो नोंथां।
औ नोंथाङा खोब माने मोजां औ बाथ्राखौनो बुंदों, बे जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोनां मानो होनोब्ला? अब्ला जोंहा इयुन जोलैखौ इयुन जोलैया मिथिहोनो थाखाय इयुन जोलैखौ जों मिथिहोनो थाखाय बेफोरबायदि ओ बिफां लाइफां बा जिखुनु बेस खियानो जा बेखौ जोङो लाखिना दोननो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। अब्लासो फैबाय थानाय समाव जोंनि जि जोंनि इयुन जोलै बे इयुन जोलै फोरा गासैबो माने बिथिंनि बाथ बाथ्राफोरानो जा, बा बे जानाय लोंनायानो जा गासैखौबो थबो मिथिनानै मोनगोन थारैनो नोंथाङा खोब ओ मोजांखौनो बुंदों, अब्ला जोंहा दिनैनि समाबो जाबाय नङा होमबा? नोंथां बेखिनियावनो दोनथनोसै आरो नोंथांखौ फोरमायनायनि थाखाय आं जोबोरैनो बरायनाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो आंजों बे समखौ होनो हानायनि थाखाय आरो आंबो नोंथांनो बे समखौ होनायनि थाखाय जों गेजेरनिफ्राय इसोरखौ हामबायखौ आं जासिहरदों नोंथां। इयुनाव जों बेबायदिनो मोजां खामानि मावनो मोनथों आरो मोजां मावलांबाय थानो हाथों।
आरो बिदिनो उनावहाय मोजां मोजां ओ बाथ्रानि सायाव जों सावरायनो हागोन होननानै मिजिंथिबाय।
नोंगौ, थारैनो दे अब्ला नों।